औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा दायो ओ दसे सम ओरैनो दं नामा?
औ दंथैयो
औ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनि
औ
औ बेनो जाहैबाय औ बेनो जाहैबाय ओ गय गायनाय आरो फाथैनिफ्राय माबोरै मुलाम्फा जायो बा माबोरै गायो गायनानै जोङो माबोरै रां खामायनो हायो बेखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग्रोगोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ गय गयनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होनबा? जेरै गय दंफां गय गय फिथाइनिफ्रायनो जोङो दंफांखौबो मोननो हायो। जेरैहाय जोङो गय ओ गय आरो गयखौ जोङो गोबां खामानियाव जोंखौ नांगौ जायो। मानो होनबा जोङो ओ जेरैहाय जोङो माबा मोनसे आ फुजाफोरावबो नङाबा नख'रनि माबा मोन जे हाबा हुखाफोरावबो जोङो गइ फाथैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नांगौ जायो। आरो गोदोहाय जेब्ला हाबा जेनबा हिनजाव गोदान नायनो थाङोमोन बै समावबो जोङो गयखौ लांफानांगौ गइ फा थै लांफानांगौ गइ फाथैया माने जोंनि मोनसे दोरोङारि दोरोङारि खान्थि बायदियैनो बुं नांगोन दोरोङारि खान्थियावनो गोलैगोन बियो मानोना हाबा होखायाव बा माबा मोनसे मो ओ गिदिर खामानिफोराव जोङो गइ फाथैनांगौ जायो। बा सोरनिबा न'खराव ओ माबा मोनसे हाबा हुखा जायोबा ओ जोङो गय फाथै होनानै ओ मान बावनाय जायोमोन। नङा होनबा गोदो औ आरो जेरै थाखा फैसा गैया गैयियाव माने ऐ जि जोमफोरखौ होनो हायाबा जोङो गइ फाथै होनानै मान होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गइ फा बेखौ जोङो जानायावबो जोङो बेखौ बाहायो। जेरैहाय जोङो माइ गायनायफोरावबो बे गइ फाथैखौ जोङो ओ गिबियावनो जाय ओ गिबि माइ गाय नाय खालि जोङो गइ फाथै होनानै आनान गसाइनाव जोङो आर'ज गाबनानै ओ लाग्रोनाय जायो बेबायदिनो उनावहाय बे गइ फाथैखौ जोङो जेरै माइ गायग्राफोरखौ बा हालेवग्राफोर खौ जोंङो गइ फाथै होनानै होनायबो जायो ओ आजानायावबो जोङो बे खौ बाहायो नङा होनबा बेबायदिनो आरो जेरैहाय ओ ओ फाथै फाथैखौ जोङो जेरैउ आं गोबां फाथैखौबो गोबां बाउनो बाहायो जेरैहाय जोंनि मोनसे आ खान्थि दं जेरैहाय हाबा जानाय हाबा जाहांनाय हौवा हिन्जावा जुदि आ माबा ओ बे हाबा खौ माने फोजोबोब्लाबो बे फाथैजों माने फाथै बिसिलायनाय जायो आ रोना बेबायदिबो नुनो मोनो। ओ बर' समाजाव बेबायदि नुनो मोनो आरो बे गइ फाथैनिफ्राय जो ङो गोबां रां आरजिनो हायो ओ जेरैहाय ओ गइ ओरैनोबाबोथ' गइनि ओ गइखौ जोङो सुपारि खालामनानैबो फानहैनो हायो नङाबा बेखौ ओ हायाव फबना दोननानै बेखौ ओ अब्लाबो बेखौ फानहैनो हायो ओ आरो बे बायदि सुपारि बानायनानै बा हायाव फबना दोननाय गइया जोबोद दाम गोसा जायो नङा होनबा औ बिदिनो होमबा नों थाङाबो एसे गइ फाथैनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां? एसे सावरायनानै होदो
जोङो गइ फाथै होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो फ्रायानो खावसे बुं ओ फोरमायलांबाय नङा होनब्ला जोङो आ आङो बिब्दिब्ला गयखौ माबोरै गायो बेखौ बुंलांग्रोनोसै
औ
जोङो गयखौ गयखौ फिथाइ मोननो थाख्लाय थाखाय जोङो सिगांग्रो गय नि बिफां नांगौ नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ बे ओ गय गोमोन गोमोनखौहायो जोङो सिगांग्रो हायावहाय एसे जावनानै जोङो लारि लारियैनो जावैयो जोङो नांगौ जासेबां गोजान गोजान मथे जोङो गय फिथाइखौ होनानै नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो बे गय फिथाइखौहायो ओ हाखौ फबफिननानै गय दुनायखं बा माबा मोनसे बिलाइफोर बेजों खोबनानै जोङो खिलि होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला
अ दगौ
बेनि उनाव जोङो खिलिखांनानै जेब्ला गया ओ जानजिसेबां गोजौ जायो जोङो अब्ला बे खौहायो ओ हाजों सोरगिदिं गलनो हाखौ लाफानानै ओ ओ जावखुनानै ओ बेखौहाय जोङो ओ बारि दख्लाफोरा बा हा खालि जायगाफोरावहाय जोङो ओ हाखर जावनानै नांगौ जासेबां माने बांद्राय गोथौबाबो बेखौहाय जानाय नङा नालाय नांगौ जासेबां जोङो हाखर जावनानै ओ हाखर माने एस एसे थब्ले महरै जोङो हाखरखौ जावनानै बे गयखौहायो गायनाय जायो नङा होनब्ला
जोङो बे गयखौहाय फेदेरनो थाखाय हाग्रा बंग्रा दुमदों ओ जादोंना मादों ओ बेखौहाय जोङो नायफा नायफा नायनानै दानस्रांना होनानै गय बिलाइ फोरा गाज्रि जादों नामा एम्फौ जादों नामा बेफोरखौ नायफा नायफा बानायनानै जोङो ओ एसे गोजौजासिम फेदेरनो हाबाथाय जोङो जेब्ला ओ स्नि बोसोर बा द' बोसोर दानि जुगावथ' गाहाय गाहायावनो थायो नङा होनब्ला
औ
स्नि बोसोर बा दाइन बोसोर जाब्ला जोङो बिबार महर बारनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोखि नङा होनब्ला ओ बे बिबार महर बारनायनिफ्राय जोङो फिथाइ जासिगोन फिसा फिसा बिनिफ्राय जोङो गय गोरलै एसे देरहांनाय महर मोनसिगोन बे गय देरहांनाय महर जोङो जेब्ला ओंखाम गोरलै जायो अब्ला जोङो बे गय गोरलै खौ जाजेनन्नाय जायो नङा होनब्ला
अ नंगौ
औ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला गया रायो अब्ला जोङो गोजां बोथोर समावहाय मोनहैनाय जायो नामा बेफोरावहाय जोङो माइ हानाय बायदिसिना ओंखाम गोरलै जानायनिफ्रायनो जों बाहायनाय जायो नालाय बिनिफ्रायनो जोङो गय गोरलैखौहाय मोनजालाङो नङा होनब्ला
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो जेब्ला जोङो एसे गया रायो अब्ला जोङो जाय जायनि गय बागाना गोबां बुरजा दङ बेजोंनो जोङो जोबोद रांबो आरजिनो हायो नङा होनब्ला? जोङो बिब्दिनो बे गोरलै समाव हायो जोङो बे गय गोरलैखौ हायो फायखारि होनो जायखौ बिसोरनो फानहरनाय जायो आरोखि नङा होनब्ला? बिनिफ्राय जोङो गोबां रां मोननो हायो गयनिफ्राय गय फानहरनानै आरो जोङो गय फुलिखौबो फानहरोब्ला जोबोद दाम मोनो नङा होनब्ला गोबांनो फुलियावबो जोङो रां खामायनो हायो आरो जोङो बे जाय जायखौ गयखौहायो जोङो बोराय होनो बा जोङो फबनानै दोननो थाखाय जोङो फांथाम बा फां ब्रै बा फांबा बेफोरबायदि बिदि लाखिनाय जायो नङा होनब्ला?
औ औ।
जोङो मोजाङै राहोनानै सोरबा सोरबा जावोयो। बा सोरबा सोरबा फबनो आरो दैयाव सोमनो थाखाय जोङो बेखौ मोनहोनाय जायो नङा ब्ला बेनिफ्राय जोङो
हाखराव फबनो थाखायब्ला जोङो बे गय मोननायखौ हाननानै जोङो बस्थायाव सोनानै हाखर जावनानै सोरगिदिं जोङो गय दुनाय खंखौ हायो जाहाथे हाब हाया हाबा बेनि थाखाय जोङो सोरगिदिं हाखरावहायो होनाय जायो नङा होनब्ला? बिनि उनावहाय जोङो बस्थायैनो बे गयखौ फबनाय जायो आरोखि। खि ना बेनिफ्राय जोङो दैयाव सोमनोब्लाबो बस्थायाव सोमनानै लखबनानै जोङो खाथेनानै बे बस्थाखौ दैयाव ओरैनो सोमनानै होननाय जायो औ।
नंगौ।
बेनिफ्रायबो जोङो गय बोराइनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो। थाइब्रै बा थाइबाजोंनो नैजि रां बेफोरबायदि मोननो हायो जोङो नङा?
औ औ नंगौ। दाथ आरो गोबां दाम गोसा जादों।
औ जोङो बेबायदिनो फाथैखौबो ओ बेबायदिनो गायनानै गयावहाय मानला होनानै जोङो ओ फाथैखौबो रां खामायनो हायो। ओ फाथैखौहायो जोङो गोजां बोथोर समाव बांद्राय खिलिनायखौ नुनो मोना नङा होनब्ला ओ दैज्लां बोथोरावहायो जोङो बांद्राय अखा मोननायखाय मोजां जानायलाय ओ बिनिफ्राय जोङो गोबां मोननो हायो आरो फारदैखौहाय।
औ
गोजां बोथोराव फाथैनि राङा गोबांसिन होननाय बे खौ जोङो मोनन्थिनो मोनो आरोखि ना। बेनिफ्राय जोङो दैज्लां बोथोरावथ धेर मोनो नालाय बेनिखायनो एसेबाबो बो खमसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ औ।
औ बिब्दिनो जोङो गय आरो फाथैजोंहायो ओ हाबाबो खुंनो हायो बा माबा मोनसे जाबायबाबो जोङो गय फाथै नङाब्लानो जाया। सोरखौबा मानसि दुमसि लेंनो थाखायब्लाबो गय फााथैनांगौ। नङा होनब्ला आरो मान होनो थाखायब्लाबो नांगौ ओ बेनिखायनो जोंनि थाखाय खाय गय फाथैया गोनांथार नङा होनब्ला जों बेजोंनो गासैबो ओ रांबो खामायनो हायो आरो माखासे खामानिफोरखौबो जोङो मावनो हायो नङा होनब्ला?
होमबा जोङो दिनै गय फाथैनि सोमोन्दै गोबां फनिखौ मिथिनो मोनबाय। नङा होनबा गय फाथैबो बाय ओ माने बाहायो आरो बिनिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो गोबांखिनिखौ मिथिनो मोनबाय। होमबा जोंनि सावरायनायखौ इखिनियावनो दोननिसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां औ दे बिदिब्ला।